नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां
फुंबिलि नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
नै नोंथां आं फरायसालियाव थांनो थाखाय रेडि जागासिनो नोंथां
अ बिदि नामा नोंथां
अ नोंथां
औ बिदिब्लाथ' नोंथाङा सासे फोरोंगिरि नो खोमा नदां
औ नंगौ नोंथां
अ नोंथाङा बिदिब्ला मा अबे गाहाय गुदि फोरोंगिरि ना गाहाय थाखोनि ना गोजौ थाखोनि फोरोंगिरि नोंथां
नोंथां आं गुदि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि नोंथां
अ बिदिब्लाथ' गुदि फरायसालिखौ फोरोंनायाथ' जोबोद खस्थ' जानांगौ खोमा ना नोंथां
औ औ नोंथां जोबोर खस्थ'
बिदिब्ला नोंथाङा बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ माबोरै फोरोङो जाय गथ' फिसाफ्रा दिनैसिम दाबो मोजाङै लेखा फरा फरायनो बुजियाखै आरो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो मोजां सोरबा सोरबाथ' दासिमबो राय्लायनोनो रोङा नोंथाङा बेफोरखौ बोरै बुजायो बोरै फोरोङो नोंथाङा आंनो दसे नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ दिहुनन्नानै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन गथ'फोरा ओ बैसो खम आरो उन्दैनि थाखाय जोबोद खस्थ' बिसोरो मा होनो खोनासंनो नागिरा दुस्थु खालामो रायज्लायो थाखो खथायाव थाखो खथाखौ ओ दावराव खालामो बेफोरखौ दैदेननो दिन्नाया गोरलै नङा नोंथां मानोना बिसोरो ओरैबायदि बिसोर दसेनो दसे समल'सो गोसो गोसो जायो फरायनो आरो आरो बिसोरो खोनासङा बुंबाबो गावसोरनि गोसो बायदिसो खालामो खौ ओ लोब्बा लाखिनानैसो बिसोर बिसोरखौ नोजोर बोनानैसो जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंनो गोनां जायो आरो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला गुदिफोर गुदि फरायसालिफोराव फोर फोरोंगिरिफोरा सासे सासे ओ सासे सानै बिदि जानायनि थाखाय जोबोोर खस्थ' जायो नोंथां
बिदिब्लाथ' जोबोद खस्थ' जानांगौ खोमा ना नोंथां
ओ नोंथां
दा दिनैसिमबो मा होनो थोजासे फोरोंगिरि हराखै नामा सरखारा फोरोंगिरिनि फोरोंगिरिनि जोबोद आंखाल नामा नों थां
गुदि फरायसालियाव सानै सानैल'सो फोरोंगिरि होनाय जायो नालाय बेनि थाखायनो बिनि थाखायनो ओ जोबोर खस्थ' जायो आरो मानोना गथ'फोरा नों ओ गथ'फोरा नों मोनफ्रोमबो थाखोआव गोबां थायो नालाय आरो गुदि फरायसा गुदि फरायसालिनि फरायसालिनि थाखोफोरा जाहैबाय से थाखोनिफ्राय बा थाखोसिम जायो बेनि थाखायनो खासे सानैल' फोरोंगिरि जानायलाय जोबोर खस्थ' जायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो मोनसे थाखोखौ फोरोङोब्ला गुबुन थाखो मोनसेनि फरायसाफोरा अ दावराव खालामो एबा दावराव खालामो नोंथां बेखायनो मा गुबुन मोनसे थाखो फोरोंबाय थानाय थाखोनि फरायसा अ फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव जोबोद उसुबिदा मोनो बिसोरखौ फोरोंनो थाखाय गोबां आदब आरो खायदानि गेजेरजों फोरोंनो गोनां जायो आरो नोंथां
अ बिदिब्लाथ' नोंथांमोना जोबोद जेंनानि गेजेरजों सोलिनांगासिनो दं बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां
आसा खालामो थाबैनो आसाम सरकारा बे जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होगोन होननानै
औ औ अ नोंथां बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो मावनायानो जायाखै बिथांमोना साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थाखोनि साबजेक्ट टिचार हिसाबै हरनो होननानै बिसोरो बिथांमोना बुंदोंमोन आयदानि फोरोंगिरि नो नो होननानै नाथाय दिनैसिम बे जाफुंसाराखै
अ बिदिसो नामा नोंथां
मानो होनोब्ला जोंनि गोबां फरायसालिफोरानो अह मा होनो नांगौ रोखोम नि आबहावा आबहावानि थासारियाबो गैया नालाय बिनि थाखायनो उसुबिदा जानो हागो नोंथां
अ खोना हेल' नोंथां आंनि आवासा आंनि आवासखौ खोनागासिनो ना अ माने आंबो खोनानो मोनदों आजिखालिनि गामिनि मानसिफ्राबो गाव गावनि फिसाफोरखौ सरखारि फरायसालियाव हरला होननानै नै खोनानो मोनदों नोंथां बे खोथाया बेसेबां सैथो बे खोथाया नंमारगौना नंमारा आं नोंथांनिफ्राय खोनासंनो लुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो एसे खिनथानो हागोन ना
औ औ नोंथां औ नोंथां हागोन औ उ मानो होनबा जोंनि ओ सोरखारि गुदि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमनायनि जाहोनानो जाहैबाय गामियारि ओनसोलनि नोगोरारि ओनसोलनि गासैबो अह बिमा बिफाफोरा गावबा गावनि अह गथ'फोरखौ गोजौ थाखो एबा गोग्गो अह गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय सोरखारि नङै फरायसालिफोराव हरनायानो जाबाय जोंनि गुबै जेंना होनना बुंजायो मानो होनोब्ला ओ बेफोरबायदि गावबा गावनि ओ फिसा एबा फिसाफोरखौ अ सोरखारि नङै फरायसालिफोराव हरनायनि थाखायनो दिनै सोरखारि फरायसालिफोर सोरखारि गुदि फरायसालिफोरा थैलांनो हमबाय आरो गोबां गोबां सोर खारि नङै फरायसालि गायसननायनि थाखायनो जोंनि गुदिफोर गुदि सोरखारि गुदि फरायसालिफोरा थैलांनो हमबाय मानो होनोब्ला दानि अह सोरखारि गुदि फरायसालिफोराव फरायसाफोर खौ सा नङाबा बाजि जिबा नैजिदाइन नैजिबा नैजि थामजि बिदिल'सो नुनो मोनसै नोंथां
अ बेबायदिबाथ' जोबोद दुखुनांथाव दा नोंथां जेब्लाथ' इयुन नाव सरखारि फरायसालियानो थानाय नंलादां बिदिब्लाथ'
औ नोंथां
अ दा नोंथांनि स्कुल जाय फरायसालियाव नोंथाङा फोरोंगासिनो दङ बेवहाय ओ फरायसाफोरनि अनजिमाया बेसेबांसो नोंथां आरो गामिनि मानसिफोरा बे नोंसिनि बै गुदि फरायसालिखौ माबायदि गोनांथि होयो ना बांसिन नानो बिसोरबो नोगोरावसो फरायनो हरजोबबाय नामा नोंथां जायखौ इंराजि मिडियाम बुङो
जोंनि गुदि फरायसालियाव गासै सा थामजिनै सो ओ सोलोंसाफोर दोङो सोलोंसा फरायसाफोर दोङो ओ बिसोरो फरायनायफोरावो जोबोद मोजाङानो नाथाय ओ नांगौ रोखोम बायदियै फरायसाफोरा गैया आरो जायनि जाउनाव बेखौथ' बुंनो हाला मानो होनना बुङोब्ला गामिनि सुबुंफोरा नोगोर खाथि नालाय गामिनि बिमा फिफाफोरा गाव गाबागाव खुदियाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ बा मोजां ओ गोग्गो सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय नोगोराव सोलोंथाइखौ लाहरनो होदोंबो जानो हागौ बेखौ आं बांद्राय नोजोर बोनाय जायाखै।
अ बिदिसो नामा नोंथां होनबा आरो नोंथां खोनानो मोन्दों जे जोंनि सरखारि गुदि फरायसालियाव नांगौ रोखोमनि थोजासे रोखोमनि गियान होनो हाया होननानै खोनानो मोन्दों फोरोंगिरिफोरा बे खोथाया सैथो ना नंखायमोन नोंथां
ओ नोंथां बे सैथो आ नंखाय होनना बुंनो हायो मानो होनब्ला बे गुदि फरायसालियाव जायफोर फोरोंगिरि जादों एबा ओ थिसननाय मोनदों बि थां मोना साफा साफा लेखा गोरों ओ फोरोंगिरि मानोना बिथांमोना मेलेमारि हारोंथाइ सु-सुनायनि-सुनायनिफ्राय मोननायसो साफा साफा फोरोंगिरि आरो नोंथां बिनि थाखायनो बिथांफोरखौ आं सानो ओ मा होनो लेखा खारोङै नङा जानो सानो आरो बिथांमोनाबो सासे साफा साफा गोग्गो ओ फोरोंगिरि
अ बेबायदिसो नामा नोंथां? नाथाय अ औ
गो सोलोंथाइ होनाया साफा ओ मा होनो फोरोंगिरिनिल' बिबान नङा नोंथां बेफोरो जाबाय बिमा बिफा न'खरनि थासा ओ सायावबो सोनारो।
नाथ होमबा गामिनि मानसिफोरा गोरोन्थि बुजिदोंमोन नोंथां। आंबो बेबायदिनो सासे गोरोन्थि बुजिनाय सुबुंमोन आंबो सानोमोन जे गामिनि सरखारि फरायसालियाव फोरोङोब्ला गथ'फोरा मोजाङै फरा लेखा रोङा होननानै सानोमोन नोंथां नाथाय नोंथाङा दिनै आं बे बुस्थुखौ बे खोथाखौ आंनो मोजाङै फोरमायनानै होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर बावो नोंथां
औ नोंथां आरो नोंथां जोङो मा होनो गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जोङो सोरखारि नङा फरायसालियाव होयोबा मा होयो जोङो बेयाव थानाय ओ फिसखौबो होनाय जायो नोंथां मासुलखौबो बोनाय जायो लोगो जों मा ओ आलादा मोनसे बेलासि एबा फुंबिलियाव मोनसे ओ टिउसन हिसाबै फोरों गुबुन सासे सुबुंखौ फोरोंनो थाखाय न'आव लाबोनो फोरोंनाय जायो। नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो सोर सरखारि फरायसालिफोराव फरायनाय सोलोंसाफोरखौबो एबा गावबा गावनि फिसाफोरखौ फिसाफोरखौबो बिबायदिनो जोङो ओ एक्सट्रा एक्सट्रा एबा आलादा फोरोंथाइ होनो थाखाय गुबुनखौ लायोब्ला बांसिन मोजां जायो मानो होनब्ला जोङो ओ माबानि सोरखारि कलेजाव ओ फरायसालियाव फोरोंहोनायनि बेसेननि मासुलखौ जोङो ओ बासायनो हायो आरो नोंथां रैखाथि खालामनो हायो बि बे फैसाजों जोङो मा खालामनो हायो सोरखारि फरायसालियाव फोरोंनानै जोङो गु ओ सासे आलादा फोरोंगिरि महरै जोङो लानानै फोरोंथाइ होनो हायो आरो नोंथां औ नोंथां जों गासैबो बिमा बिफाफोरा जोंना ओ लेखा गोरों सुबुं नङा नालाय बिनि था जों मा गुबुननि हेफाजाब लाथ'नो गोनां जायो गावबा गावनि फिसाखौ फरायनो बिनि थाखायनोबा जोङो बै सोरखारि नंङै फरायसालिनि होनाय मासुलनि फैसाजोंनो जों मा सोरखारियाव फरायसालियाव होनानै ओ गावबा गावनि फिसाफोरखौ एबा फरायसाफोरखौ ओ फोरों सोलोंहोनाय य आरो लोगोसे जों मा सोरखारि स्कुलनि सोरखारि स्कुलखौबो ओ जोङो रैखाथि खालामनो हायो नोंथां
बेबायदि नामा नोंथां नोंथांजों आंनाव एसेबां गियान गैयामोन नोंथां नाथाय दिनै नोंथांजों रायलायनानै आङो गुदि फरायसालिनि बारै जोबोद गियान मोनबाय नोंथां आं बिनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर होनो सानो नोंथां
औ नोंथां नोंथांसिमबो आङो औ नोंथां दे होमबा बिदिब्ला नोंथां
बेलेगाव दाबसेयाव थांनायनि गोजोन्थों नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय। ओ नोसोरनियाव थांफानो नागिरो से